हेलौ अ खोनादों खोनादों।
अ।
मा खालामदों नोंथाङा?
आं ओरैनो जिरायना दं। नोंथाङालाय?
अ आंबो दंथ'यो र' जिरायनानै न'आवनो दंथ'यो।
अ औ औ ओ दैज्लांनि रावबो गैया माने आं एसे गोजानावसो दंफैयो माने न'आव बारा नेद नांनो नागिरा।
अ।
ओ आरो माखासेया फोथाराव थांदों। ओं मोजाङानो।
अ। बिदिब्ला नोंथां जोङो मोनसे, आंनाबो मोजाङानो। मोजां खबरा मोजाङैनो दङो। बिदिब्ला जों मोनसे दे आयदानि सायाव सावराय लाय- लायनोसै नङा होमबा? आयदाखो औवा लानोसै नामा एबारो।
औवा
औवानि सायाव सावरायनि।
जायो बिदिबाबो होम।
औवा, नोंसानाव औवा दंना गैया?
जोंनाव औवायालाय दङ दंनाया औवा बुरखा, औवा बिजलि औवा गुबै दङ आरो औवा थेरे नोंसिनिखैबा मा होनगोन औवा थेरखौ ओ औवा फिसा फिसा थायोना बे बैसां होलाग्रा औवा बिज बै ओ बिजलिया बै माबाखौसो होना बैयो जेनलाब दानख्रबगखौसो होनो ना।
अ जेनलाब जों इ फिसा फिसाखोनो होनो बिजलि होननानै।
अ जोंनिखि माने बेखौ औवा थेरे होनो आरो।
अ नोंथाङा औवानि मा- मा नाम मिथिगौ? औवायाथ' गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा?
औ।
ओम औवानि सोमोन मा- मा- मा -मा जातनि औवाखौ मिथियो नोंथाङा?
आङो बांसिन बारा मोनब्रै मोनबासो जातनि मोनथियो आरो। आं खोन्थालांनोसै नोंथांनोना।
दे।
आ जो -जोंहानाव थानायखो होनगोनसै आं जोंनाव दङ माने औवा बुरखा औवा औवा गुबै, औवा बिजलि, औवा थेरे बेबायदि ओमफ्राय माने हाजोफ्राव खोनाबावो माने औवा जावथिनो। बिदिनो ओ औवा खांखुवा ना मा बिदि होननायबो खोनायो आरो खांखुवा आ ना बोरैबा होनोमोन माने खांखुआथ' नङा खोमा आमफाय औवा गिदिर-गिदिर मोनसे दङ बेखौ माबोरैबा होनोमोन। बावबाय माने आङो आं बेफोरनि नामखौल' मिथि ओ
गदेरसिन जायो नामा?
औ औवा बुरखानिफ्रायबो गिदिरसिन जायो।
अ।
माने अमा होनोमोनथाय बावबाय माने।
बावबाय आं ओरैनो मिथिनाया ओ‌ जोंनाव नाम नोंसोरनि नामजों जोंनि नामजों एसे आलादा आलादा जायो बायदि
जायगा लायै जायगा आलादा-आलादा जायो ना?
गाज्रि नाम गाबज्रिनायखो एसे आलादा आलादा बायदि मोनदों आङो जोंनाव ओम औवा बुरखा होनो एसे गिदिर गिदिरखै बेनिफ्राय आरो औवा माखाल होनो।
माखाल।
औवा माखाल होनो बेखौ बेरा बायदिसिनायाव बाहायनाय जायो आरो औवा माखालखौ खो बेरा दुमनाय बायदिसिनायाव मोजां जायो आरो ए औवा माखाला। आरो औवा जावथे होननाय दङ जावथेयाबो सामा एसे गोबा-गोबा जायो औवायाबो माखालजोंनो समान-समान जायो।
ओं।
ए एसे गुसुं सुंसुं जायो जावथिनिया बेबायदि माखालजोंनो एखे रखम जायो। ओमफाय थेवब्लाबो एसे बेलेग आरो। औवा बुरखा, औवा माखाल, आरो औवा जावथि।
उम।
आरो औवा बिजलि ओमफ्राय गुन बिजलिबो होननाय खोनायो आङो।
गुन बिजलि औ बे औवा बिजलिखौ ओ‌ जोङो बै जेललाब इन जुर बानायनायाव बाहाय ना ओं ओं ओ‌ ओं ओ।
ओ बेनिफ्राय ओरैनो नोंथां औवाजों मा मा बानायनो हायो एसे फोरमायनो हागोन नामा औवाजों
औ हागोन हानाया।
नो हायो।
औवाजोंथ' जों गोबां बानायनो हायो जों औवाया हमना ला जोंना न' बानायजेेननायनिफ्राय नो मोन नांगौ आरो जोंनो औवा न' जेनेबा न' लुजेननायाव खुन्था-खुन्था थेङल खामि जेनलाब
अ।
उखुम बायदियावबो होयो सोरबा सोरबा होयो सोरबा सोरबा होआ आरो एखम बानायनायफ्राव ओमफ्राय जोङो ओरैनो न'आव बाहायनो थाखाय सेन ख'खा सान्द्रि संग्राय आरो ओरै बेफोरबायदियाव बाहायो फारसेथिं ओरै आबाद मावनायाव जोङो मै बानायनाय नांगोल बानायनाय
अ।
नांगोलाव बैयो दिला दिला होनोमोन नामाथाय ओं बेखौ बानायनाय ओमफ्राय ओरै जुंगाल जुंगालखौ खायसे दंफांनि बानायो खायसे औवानि बानायो
औ औ
ओं इनिफ्राय बावखा हुलाबारि हुलाबारि उम ओं ओं ओनिफ्राय ओरै हुकेन
हुखेन ओं
ओं माइ खायग्राया नोंसिनिखै हुकिनखोनो होनखायो खोमा ना ओं ओं ओं ओमफाय बेबायदिनो माखासे खामानियाव बाहायबावो आरो
ओ ओ होमबा औवाया गोबां मैल' गोनां आरोना
ओं गोबां मैल' गोनां माने औवाया जोंनि थाखाय उम उम थां माने मानसिया थांना थासान्दियाव औवाखौ नांगौ आरो जेरैखि जाया
औ जोनोमनिफ्रायनो थैजासिम नांगो आरो औवखो गोबां खामानियाव बाहायजानाय जायो।
औ ओ जोनोमनिफ्राय थैजासिम नांगौ होननायानो नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
आग्ला गोदो गथ' जोनोम जानायावबो ओ खोनानो मोनदों आङो ओ औवानि ओ गथ'नि नारिखो औवानि गोफारजों औवाखौ दानख्लाबनानै गोफारजोंनो अ बेखौ हास'योमोन खोमा होननानै आं खोनादों थारमाने आङो हास'योमोन होननानै गोदोनिफ्राय खोनाबोदो आरो आङो
औ बेखौ आंबो खोनादों माने होमबाबो माने नुफेराखै नालाय फोथायनाय गैला आरो दा
होमबा बे जोनोमनिफ्रायनो जोङो थैनायसिम आरो मानसि थैनाय बेबो सावहैनायावबो बाहायनाय जायो थैजासेयावनो बाहायनाय जायो
उम
आरो गंसे न'खराव औवा नङाबानो जायााबायदि नुहुरो ना
जाया जायााबायदि माने जाखायानो होननांसिगोन जोङो ओं
औवा नोङाबानो जाखाया गंसे न'खराव बहुद खामानियाव बाहायनो गोनां जायो बांसिन नखराव औवाखौ
ओम बबेबा न'खरा जेनेबा औवा गैया होनोब्ला बे गैलानो आरो माने बायना औवा बायनायावनो थांखागोन आरो औवाखौ नाङा होननोबो हाखानाय नङा नङा होमबा ओम
गोदोथ' न'फोरखौथ' औवाजोंनो बानायोमोन खुन्थानिफ्राय लानानै खामि बायदिसिना सब थेवोल बायदिसिनाहालागि औवाजोंनो बानायोमोन गोदो दासो पाक्का बायदिसिना बानायजोबबाय न'खौ थेवब्लाबो न'आव नांगौ औवाखौ दाबो जोबा बाहायनाया जोबा दाबो औवाजों ओरैनो उम नोंथाङा ओमफाय औवाजों मा मा आगजु बानायनो रोंगो जेनेबा?
आङो
ओ औवाजों
ओम ओरैनो ना सानो थाखाय सेनखौ हायो खखा हायो ओमफ्राय ओरैजाय फिसा फिलौ हायो आरो बिदिनो थें थेंगल बायदिसि नाफोर आरो होमबाबो हाथारनाया माने गोनांथार होनबा सेन ख'खाखौ हाथारो आरो
औ औ
नोंथाङालाय मा मा हायो ओरैनो
आङो औवखो
हागो आंबो एसे एसे ओ खबाइ होनोदि ना लाग्रा खबाय बेखौबो आङो हेबनो रोंगौ आरो एसे एसे आरो गिसिब गरम बोथोराव सि सि ओ सिबग्रा गिसिबा बेफोरखौ हागोन इनिफ्राय ओरैनो हासिब जिरनाय बेफोरखौ हाङो उम ओमफ्राय आरो बर'फोरा बाथौ दुमा होमबा बे बाथौ दुमनायखौबो आङो हागोन एसे एसे
अ एखौ आंबो
ओ माथुखौ जोङो दुमफेरनो मोनो आरो
औ जोंनाथ' बैसागुआव आरो गोदानै दुमनाय जायोना बेयाव
अ औ बैसागो मागो बेफोराव दुमनाय जायो नालाय बेफोराव जों दुमनो मोनो थारमाने आं हागोन आरो बेफोरखौ दुमनो
औ
ओमफ्रायनो थेवल बायदिसिना खामि सैनाय बेफोरखौ हाजोबगो बेनिफ्राय बेरा होनाय बायदिसिनाफोरखौ हाजोबगो औवाजों
ओं
औवानि खामानिखौ बिदिनो हायो आरो
खबाइखौ नोंथाङा मोजाङै रोंथारो ना नोंथां
बेखौ आङो हागो एसे मोजाङैनो हागो आङो ओमफाय दा खबाय बानायैया आङो बोसोरथामसो जाबाय खबाय दा बानायथारला थारमाने आं सोलाबाखै बानायनो सिगाङो थिग मोन हो
जेखाइफोरखौ
जेखाइखौ आं हाया जेखाइखौ आं बानायफेराखै हेबफेराखै ओहो सानद्रिफोरखौ हागोन सानद्रिफोरखौ हायो
सान्द्रिखौ आं माने हायो हानायाव ओमफ्राय बै खावोना खावनाय टाइमाव हाहैया माने खस्थ' उम बे बुस्थुखौ माने रोङासै आरो खबाइखौबो हेबनो सोलोंदोंमोन सोलोंनाया हादिया
माने जोङो आबौआ थिसे हेबोमोन बेफोरखौ दाला- सान्दि सब हेबोमोन जोंहा आबौआ बेनिफ्राय आं सोलोंनानैसो लाखिना हादों आरो बेखिनिखो
औ जोंना जोंनाबो उम जोंनाबो आयंआ हेबोमोन माने ओमफ्राय सोलोंना ला खिजोबनो हादिया आरो
अ उम जेखाइ जेखाइनिफ्राय लानानै खबाय दाला सान्द्रि बिराद हेबोमोन जोंना आबौआ थारमाने इनिफ्राय आं बेखिनिखौनो सोलोंना लाखिनो हादों
औ खबायफोरखौ फानोमोन फाननो हायोमोन नामा नोंथां?
आङो फानलायनाय हेबामोन अमफ्राय गामियाव ओरैनो साफा सानै बायनो लांफैयोमोन गोबां हेबनाय जायोमोन नालाय ओरैनो गंबा सयखान गामि हेबोमोन नालाय आंबो। खबायाइ बे इयाव लांफैयोमोन सोरबा सोरबा। ओमफ्राय बाजार ओरै फानलायनाय हेबामोन आरो।
गामिनि लांफै उम। गामिनि लांफैनायाव गामि लांफैनायफ्रावनो एसे खरसा ओंखारोमोन आरो?
अ खरसा मोनो। ओरैनो बायना लांफैयो इसोरबो एक्स' देरस' स' होनानैनो लांफैयोमोन बिसोरबो।
आंबो हेब्बाय सेनखौ हेबनायालाय गोबां हेब्बाय। ओमफ्राय फानलायनाय बिदि आंबो बारा फानाखैबाबो एसे फानबाय।
औ।
थामजौ, ब्रैजौ बाजिनिफ्राय फानदों खोमा आङो।
अ सेनखो ना?
ओं ओं।
अ।
ओ नोंथां जोंनियाथ' नै समाबो जाना फैबाय।
अ।
दोनथ'नोसै नामा?
होमबा दोनथ'लायनोसै नामा‍? उम दे दे। औ।